औ औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो नै दायो जिरायनानै दङो
अ' नोंथांजों सम दङ'ब्ला आङो ओ माखासे बर'फोरनि बागै माखासे बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन।
अ' होमबा आं बर'फोरनि बागै सावरायनो होमबा आङो आबादनि बागैनो सावरायनोसै माइ आबाद। माइ आबादानो जोंनि बर'फोरनि गुदि आबाद माने जोंनि जाग्रा आदारनि था खाय। ओ गोनांथारसिन होननानै बुंनो हायो माइ आबादा जे मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओंखामखौ मोननो हायो जोङो जोङोनि जिउआव जोङो जेरै सानफ्रामबो फुं मोना जानो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौहाय जोङो बोरै मावनानै दिहुनो बेनि बागै आं फोरमायनो सानदों माइ आबादा जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि देरसिन आबाद बे आबादखौनो जोङो सिगाङाव माइ आबादखौ गायनानै ओ खोथ खोथिया फोग्रोनांगौ जायो बे खोथिया फोनो थाखाय जों सिगाङाव दुब्लिफोरखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो बे हालेवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला हाया मोनगोन अब्ला जोङो बे माइलि बेखौ सोमनाय जायो। सोमनानै जोङो साननै सानथामसो एबा सान्ब्रैसो बिदि सोमनायनि उनाव गाजा ओंखारहोनो अब्ला जोङो बेखौ ओ दुब्लिखौ उम फोगोन जायगाखौहाय जोङो मो जाङै एवनानै लानानैहाय दोलो दोलो खालामनानैहाय जोङो बे माइखौ बो दैमा एबा बिलाोनिफ्राय बोखांनानै लायनानै जोङो आखाइजों फोनाय जायो। बेबायदिनो फोखांनायनि उनाव जेब्ला खिलिगोन गाजा बेरगोन देरगोन अब्ला जेब्ला फुजानाय जायो अब्ला बे बेखौ जों फुनाय जायो बे फुनाय माइखौ गायनो थाखाय जोंङो सिगाङाव लाग्रोनांगोन जाय हालेवनानै लाग्रोनांगोन आरो हालेवनानै लानो था जों गिबियावनो ओ सो खारायनांगोन। खारायखांनायनि उनाव सामार होनांगोन सामार होखांनायनि उनाव जोङो बर होनांगोन बिनि उनाव फोमोन नांगोन। फोमोनो जेब्ला फोमोनो अब्ला जोङो माइखौहाय गायनाय जायो आरो माइखौ गायनो थाखाय जोङो सि गाङावनो माइ दुब्लि खोथिया थिलिनिफ्राय बेङो बेखौ खोथियाखौ फुनांगोन आरो। फुनांगोन जेन जोंनि जोंनि बर' हारियाव बे फुनो थाखाय जों बर' आइजोफोरा सिगांनिफ्रायनो बांसिन मावोमोन आरोना। बे मावनायाव जोङो फुनानै जोङो माखासे आखाफोर खानाय जायोमोन आरो बे
बेखौ खोथिया आखा होननानै बुङो जोङो बे फुखांनायनि उनाव जों खोथियाफोरखौ रोगानो थाखाय जों खाथिफोर बा सिगां बाननानैनो रोगानाय जायोमोन आरो बाव माबाफोरजोंहाय औवानि ओ जेरै दान्दा बेफोर बावखाफोरजोंहाय। बिनि उनाव सोरबा खायफाबा गोजान जायगाबा जोङो मोसौ जा गारि नङाबा थेलाफोरजों थेला गारिजों रोगानाय जायोमोन आरो।
रोगाखांनानै जोङो जेब्ला दुब्लिसिम दुब्लियाव दोनहैगोन ओमफाय बेखौ हालेवखांनाय जेरै दुब्लिफोराव दोनहैगोन बे हालेवनायनि सिगां जोङो दुब्लिनि आलिफोरखौ थिग खालामना लाग्रोनांगोन जाहाथे दैफ्रा मोजाङैनो थायो। दैफ्रा गलांजोबा दैफोरखौ दिमोल लाखिनो थाखाय जोङो आलिखौ खोनानै लाग्रोनांगोन। सिगाङावनो जोङो आलिखौ दाननांगोन दानखांनायनि उनाव जोङो खोनांगोन आरोना होखांनो होमबा जेब्ला जों दुब्लियाव माइखौ
खोथियाखौ दोनहैयो अब्ला जों गायनोसै जों सिगाङाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन नेमफोर फालियो आरोना जोंनि जाय गायावहाय जोङो उम ऐदिनखालि गायजेगोन खालि जोङो ओरै माइ दुब्लिनि आलिफ्राव खर'फ्रावबो जोङो गय जरा फाथै बुरजा होयो मैथा बिफांखौ गायो आरोना नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
गायखांनायनि उनाव जोरो खायफाबा थाव गुबै लांनानै जाहाथे ओह मोजां माइ बिदां ओंखारो हिसाबै जोङो थाव गुबै फुननानै जोङो खोथिया आखाइयाव गायजेनग्रोनाय जायो आरो बे गाय न'नि सुबुं जेरै गिबि जेनेबा गेदेरसिन सुबुंखौ गाहोग्रोनाय जायो आरो बिनि उनाव जों माखासे सुबुंफ्राबो गायो बिदि गायजेनखांनायनि उनाव गायखांजोबखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो जोबसै जोबो आरो।
बेहाय जोङो सिगां-सिगाङावनोहाय उम जोङो बेखौहाय मा खालामगोर नांगोन ओमफ्राय माइखौ गाय गायखांजोबनायनि उनाव जों माखासे नांगोल जांख्राफोर बानायनाय जायो आरोना बेवहाय जोङो जोङो बर' सुबुं सुबुंफोराहाय गामिनि न'खरनि सुबुं माखासे सुबुं फोर जेनेबा खाथि खालानिफोरखौ लानानै जोङो ज' अ जानाय लोंनाय खालामनाय जायोमोन आरो बेहाय ज' थांजाबनानै दुब्लिफोराव माइफोरखौ गाय योमोन आरोना खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
औ औ बेहाय जोङो मा खालामो जेरै माखासे रंजानायफोर जायो जेरै ओ हालौग्राफोरजों फुनलायनाय जायो बिदिनो गायखांजोबखांनायनि उनाव जोङो रंजानाय हिसाबै जोङो बिदि हाबाफोर जों फुनलायनानै रंजायो आरो बेनि उनाव जोङो न'फ्राव फैनानै जोंहा जायहा गाहैदों बेनि न'खराव जोङो ओंखामफोर ओंखामफोर जानाय जायो आरोनो जौ ना बेदर बेफोरखौ जानाय जायो आरो ना
खोनादोंना नोंथां? बेबायदिनो नांगाल जांख्रा माइ गायजाया जोबनानै थाङो जेब्ला माइआ देरगोन होनब्ला माइ बिथराय जेनेबा बिबार बारगोन फिथाइ थाइनोसो जायो जेनेबा खातिक दान फैयो कातिका बेहाय जोङो माखासे फो-माइखौ लानानै माखासे फोरबो फालियो ओरैनो जेरै खाथि गासा फोरबो होननाय नोंथाङाबो मिथिखायोना बेवहाय जोङो मा खालामो माइखौ माइनाव बर' खाथि गासाफोरखौहाय सावनाय जायो आरोना बेहाय जोङो जेरै ओह थाइगिर बिखं नङाबा जेवारिफोरावहायनो ओनो आवा खुन्दुंजोंहाय ओह सो ओ आलारि आलारि बाथिखौ सावनाय जायो आरो थाव गुबै होनानै बेहाय सावनायनि अनगायैबो जोङो थालिर बिदि जेवारिखौहाय जेरै उम न'फ्रिनि लामाफ्राव गलिफ्राव बिदिफोराव सावनाय जायो आरो मानि थाखाय सावनाय जायो होननानै बुङोबा ओ जोंनि बे आबादखौ लानानै मोनसे फोरबो आरोना बेबोहाय बेवहाय जोङो मा खालामो होमबा ओ बर' हिन्जावफोराहाय सेवारिखौ थाव गुबै फुननानैहाय माखासेफोर ओह माइखौ बिदांखौ बुद दाव बुदाव होनाय जायो जाहाथे माइ बिदांफ्रा गोलाव जायो फिथाइफ्रा मोजां जायो आरो अआमफ्राय आलारि बाथि खौ माजों सावनाय जायो होननानै बुङोबा बे माइआव बानाय एम्फौफ्राबो जाहाथे बे सोरांखौ नुनानै बेहाय बारसोम फैयो आरो माइफ्रा गाज्रि दाजाथों होननानै जोङो सावनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
अ
अ बेनि अनगायैबो दङ जोंनियाव माइ हानायनि सिगां जोङो मोन से फोरबो फालिनाय जायो माइनाव बरायनाय बे बेहाय जो माइ हानायनि सिगां जोङोहुजरा फाद जा जेनेबा नखरफ्राव फुा हो फखांनानै जोङो बे आगखौ लायनानै जोङो न'नि बाख्रि एबा इसिं फोरावहाय न'नि न'मा न'आव सोनानै दोनफैनाय जायो बेनि उनावसो जोङो माइखौ हानाय जायो आरो हाखांजोबनायनि उनाव जोङो न'फ्राव लाबोयो लाबोनानै माराफोरखौ होनाय जायो आरो मारा होखांनायनि उनाव जोङो जेरै सिगां समाव मारा होनाया जोङो मोसौजोंनो होयोमोन आथिखालाव नाथाय ट्रेक्टरफोरजों होनोसै नङाबा खायफाफोर दुब्लियावनो मारा होगानाय मेचिनफोरजों हाहोनानै लानानै फैसै आरोना बिनि उनाव फोरानखांजोबनानै जोङो माइफोरखौ बाख्रिफोराव सोनानै दोनो आरोोना नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि माबाफोर बुंनो हानो सानदों नामा
अ आंबो नोंथांजों मा होन बर'फोरनि गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय माने दोरोङारि मुलि मुलिनि सोमोन्दै नोंथाङा सावरायनो सानदों बुं दंबथर ज नोंथां
औ औ सावायनोा
बिदि दा खोनासंदों नोंथांा माने बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै माने रायजो जाबोग्रा हाद मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइ बिफांनि बिलाइ फिथाइ सोदा बिगुर बेफोरखौ जोङो मा होनो मुलि महरै बाहायबोदों गोदोनि समाव मानो खाथि खालायाव बिदिनो डाक्टरखाना एबा डक्टर गैयैनि जाउनाव जोङो बैफोरबायदि खाथि खालायाव मोननाय मुलिखौनो बाहायनानै गावब गावनि एसे एनै लोमजानाय बेराम आजारफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोखनानै लाबोदों आरो मबेबा मुलिफोरखौ जोङो गावाब गावनो बाहायनानै आरो मबेबा मबेबा मुलिखौ मानो अजाफोरनि हेफाजाबै बाहायबोनाय जादों आरो बे मुलिखौखौ याव माखासे नेमखान्थि गोनां आरो माखासे नेमखान्थि गैयैखौबो मोननो हायो जोङो दा जोंनो बाहायनाय माखासे मुलिफोर एबा खाथि खा खालि थानाय बिफां लाइफांनि मा मुलिफोरखौ नोंथांजों सावरायनोसै
औ हागोन हागोन
मानो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव मा होनो बेबायदिनो जोङो हाग्रा बंग्रा एबा मिथि सिंगायाव मोननाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं मैला एबा माखौ जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो हाग्रा सेराव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा हारि बेखौ लानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गावबा गावनि एसे एनै लोमजानाय साजानाय जेरै गगा मोननाय बिगुरनि बेरा मोदोमोन दुनाय गुजुनाय आरो खर' सानाय दुरबल मोननाय बेफोराव मा जोङो बैफोर मुलिफोरखौ बाहायबोदों आरो बिफां लाइफांनि मुलिफोरखौ बे मुलिफोरनि गेजेराव जोङो माखासे मुलि बिफांफोर मोननो हायो जेरै थुलुसि दं मानि मुनि दं अरसुमै एबा जारिमु होननानै बुङो ओमफ्राय ओ आनि मोननो हायो
अ
आरो खानसिंसा बिदिनो गोबां दङ आरो बेयाव जोङो आङो दा नोंथांनो थुलुंसिनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों
औ औ
दसेया माने जोंनि मोनसे गोथार लाइफां बेखौ मुलि लाइफांबो होननानै बुङो बे लाइफाङा मानो जायफ्रा हारिनि आरो बारा गोजौ देरा गाहाय गाहाय जायो जायफ्रा हारि होननानै बुङो बे लाइफांखौ बेखौ जोङो गोथार लाइफां होननानैबो फोथायो आरो हिन्दु धोरोमाव बेखौ गोथार बेखौ जोङो मा होन हिन्दु धोरोमनि गोदोनि माबाफोराव माने सफित एबा साव साव मोननाय लाइफांबो होननानै बुंदों आरो बेयाव माबाफोर हाबनानै दङ आं बेखौ फोरमायला नाथाय मुलि हिसाबै हाबै बाहाय जानायफोरखौल' फोरमायसै नोंथाङा थुलसिखौ खौ जोङो गगा मोननाय गुजुनाय बेफोराव बाहायनाय जायो। माने गुजुनाय जायोब्ला जोङो बेरे मोदै हायजें होननानै थुलुसि बिलाइ होनानै मा होन
ह
बेखौ जोङो फुदुंनानै लोङोब्ला एबा जायोब्ला मानो जोङो गुजुनायबा गगा मोननिफ्राय एसे एसेब्लाबो गगा मोननायनिफ्राय एसेब्लाबो स्रां मोनो आरो गुजुनायफोरा खमायलाङो बेबायदिनो जोङो निम निमखौबो जोङो गोबां मुलियि महरै बाहायनाय जायो बिफाङाबो बारा गोजौ देरा आरो बारा गिदिर देरा बेखौबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर' फ्रा बाहायबोगासिनो दं जेरै मोदोम मानलुनाय बिदिनो बेर जानायफोराव आरो हाथाइ एम्फौ जानाय बेफोराव जोङो मा होनो बेखौ निमखौ जोङो मोदोमा नुनायफोराव रुनानै एबा द ग्लिनानै मोदोमाव फुनानै लायोब्ला बै स्थरफोरा मोजां जायो एबा मा मोदोम मोननायफोरा मान गायो मान गायो आरो
औ
बेनि बिलाइआ जोबोद गोखा जायो।
औ
नि बिलाइया ओमफ्राय बेखौ जोङो मा होन हाथाइ एम्फौ जायोब्ला बेखौ हाथाय बे निमनि देन्थाजों हाथथाय फुबाय थायोब्ला बे हाथाइनिमुआ लासैनो खमायलाङो होननानैबो जोङो बेखौ बे बेनि देन्थाजों हाथाय फुनाय जायो आरो बेखौ जोङो एवनानैबो जानो हायो उदैनि बेराम उदै सानाय बा माबानाय एसे एनै उदै सानाय गोनांफोरा माने निम निम बेखौ एंनानै जायोब्ला मोजां जालाङो आरो आरो बेबायदिनो मोदोमान लुनाय जादोंब्ला एबा सिथर जादोंब्ला बेखौ दे ग्लिनानै फुननानै लायोब्लाबो सिथरफोरा रानलाङो आरो
ओं
बेबायदिनो जोङो सुमफ्राम बिलाइ सुमफ्राम बिलाइखौबो जोङो मुलि महरै बाहायनो हायो जेरै खिलुनाय मा एसे एनै खिलुनाय जादोंब्ला जोङो सुमफ्राम बिलाइ गोरलैखौ देग्लिनानै लोङोब्ला हामो आरो उदैया मोजां मोनो। बेबायदिनो जोङो खानसिंसा मानिमुनि मानिमुनिखौबो जों मुलि महरै बाहायनो हायो। जोंनि मानो मुलिआ हारिनि लाइफां आरो। आरो बेखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं जेरै जोंनि खर' सानाय